हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना?
खोनादों आंबो मोजाङैनो खोनादों। ओमफ्राय जों दायो बैसागुनि बागैनो सावरायनो नागिरदों नामा?
औ
उम्म। ओरैनो राय्लायनाय बायदियैनो सावरायनोसै नामा?
सावरायजागोन नोंथां।
उम्म सासेयानो बुंबाय थाबा एसे बोरैबा खोनायोना।
औ थारैनो।
ओरैनो नोंसिनिजोंहाय आथिखालावहाय माबायदि खुंनाय जायो जेनेबा फालिनाय जायो बैसागुखौहाय
जोंनि ओनसोलावथ' बैसागोखौ ओ गोदो गोदायनि बायदि एसेबां माने गाजा गोमजायैहाय एसेबां फालिबोनायखौ नुनो मोना आरोना बैसागोखौहाय गोदोनि समफोरावहाय जेरैहाय से दानलागैहाय ओ फालिबोयोमोन बेबायदि नङा आजिखालि समावबो गैलाथ' सम माने आथिखालावहाय माने सम बेबायदि रंजाबाय थानोबो टाइम गैला नालाय।
उम्म उम्म।
सान स्नि सानसिमहाय रंजायो आरो थेवब्लाबो माने बे बाय बेहाय माने ओ एकदमबारे से नै खालाराव जेबा जेसेबां रंजायो बे ओ माने स्नि सानालागै एसेबां रंजाया आरो ना। आथिखालाहाय माने सिगांनि बायदि बेफोरबायदि माने गाजा गोमजा
उम्म।
हाया आरो बेफोर गोदोनि बायदि एखेबारे लोंलाय जालाय ओ लोंलायनाय जालायनाय बा सौराय देलायनाय बेफोरो माने सौरायफोरखौबो नियमनि थाखायहाय माने ओ सौराय देयोमोन नालाय नियमनि थाखाय खायसे देयो आरो ना आजिखालिहाय माने एसे देगोन आगोलनि बायदि एकदमबारे ओ खादासे बा खादानानै गाहाम माने देनाय नुनो मोनोमोन आरोना सौराय। नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माबायदि फालियो आथिखालावहाय?
ओरैनोथ' जोंनियावहाय सौराय आरि बेफोरबायदि देनाय आरिनाय नुवा आरोखि ना। आं नुबोफेराखै बेबायदि देनाय आरिनाय बैसागुवावहाय। जोंनियावहायथ' नों फार्स्टआवनो सै थ्र मासनि जोबथा खालार खालिनिफ्राय जायो। खोनादोंना?
औ खोनादों।
उम्म। बे सैथ्र' मासनि जोबथा खालार खालिनिफ्रायनो माने जागायजेनबाय होनजायो आरोखि माने बे दिनावनो जोंनिया गोखा गोखै जाजेनो आरो। गोखा गोखै जाजेनो आरो बेबायदिनो हानजा हानजा जानानै जे बैसागुनि नामावहाय माने अमा लायोना
औ।
बेफोरखौहाय बे सैथ्र' मासनि जोबथा दिन जे बैसागुनि जागाय दोननाय बेवहायनो सिथारनानै गोखा गोखैजों जानाय आरिनाय आरो हानजा हानजायै ज' ज'यै माने थिबायदियै माने लोंलायलायो आरोखि। माने गामियावहाय बेरायथारा थेवबाबो ग्रुप जानानै ज' जिनाखि अमा लाग्राजों लाग्रा बेबायदि बेवहाय अमाखौथ' सिथारनानै राननोसै नालाय। दा आथिं खर' बेफोरखौहाय खाजि एवनानै आरिनानै एसे लोंलायनाय जालायनाय जायो आरो जोंनियावहाय।
औ ओरैनो माने औ ओरैनो माने बैसागो बा फोरबो बिदि फालिगोना फालिया माने बैसागो फोरबो बेफोरबायदि फालिगोन ना फालिया नोंथांमोननि ओनसोलाव?
फांसन
औ
बेथ' आथिखालावथ' नोंगौ बे फांसन आरिया जाबोनो हमबाय आरोखि सिगां समावथ' फालिबोनाय बेबायदि जेनेबा बैसागु बिदाय नि फांसन आरि बेफोरबायदि नुनो थाङामोन जोंनियावहाय। खिन्थु आथिखालावहाय बेफोरखौबो खुंनो लानाय नुनो मोनबाय आरोखि।
औ
ओरै जोंनियावहायथ' जोंनि गामियावहाय खुंनाय जाया आरो‌। जोंना गामिया एसे गोरलैबोथ'। बेनो गामि खाथियाव खुंनाय जायो आरो बेल'-बेयावनो माने दस्रा दस्रा गामिनियाबो बहायनो फैनानै सोरबा मोसानाय बादायनाय आरिनायफोरखौ बाहागो लाफैयो आरोखि।
औ
बैसागु फांसनावहाय। नोंसिनिबो-जायबोथ' बिदि खुङोना?
बेफोरबायदिथ' फालियो खुंनाया खुङो बैसागुफोर
उम
दङहाय जेरैहाय जरा जरा बेबायदि देमसि मोसानाय बा ओ लांदां बैसागो मोसानाय बेफोर गैया आरोना। माने ओरैनो मदार्न टाइपावहाय मोसानाय ओरैनो माने खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ लानानै माने बिहामजो हानजा बा बेफोरबायदि मोसायो आरो सिगांनि बायदि बे सेंग्रा सिख्ला बिदि लान्दां बैसागो होनो लान्दां बैसागो माने ओ लांदां जायगायावहाय ओ बेंकन माने ऐ माने जायो आरो ओमफ्राय गेजेरावहाय दंफां दालाइ बा मा दंफां दालाइ बेफोरो गायनानै बेबायदि लांदां बैसागो फालिनाय सिगां समाव नुनो मोनो मोन नाथाय बेफोरबायदिखौ फालिनाय नुनो मोनला आरो ना आथिखालावहाय बेफोरबायदि मोसानायखौ नुनो मोनला माने जोबोर खम जाबोबाय आरोना बेफोरबाय
उम
नोंसोरनियाव जेनेबा बै बैसागो बैसागोनि सैत्र' दाननि जोबथा खालाराव जे ओ मोसौ मोसौखौ फैयो नोंसोरनि ओनसोलाव माबोरै माने मोसौखौ माबोरै बियो माबायदि नेमखान्थिफोर खालामो एसे फोरमायना होनो हागोन?
उम बेनोथन जोंनियावहाय मोसौ आरि थुखैनाय आरिनाय बे गैया आरोखि। दा बेनि बदलैहाय जोंनावहाय माने गोखा गोखै जानाय आरिनाय बेबायदि जायो जोंनियावहाय
फोर फिसिनायफोरा खम जाबोबाय खोमा बेनि थाखायनो माने मोसौफोर रावहाबो गैला नालाय थुगैयाखोमा बेबायदि ना माथो
जोंनियावहाय मानि आंनि नुबोनायावहाय जोंनियावहाय थुखैनाय आरिनाय बिदि गैया। दस्रा गामिफ्राव दं नामा आं बांद्राय थाल खालामाखैबो। जोंनियाव गैया आरोखि जोंनि
बे सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव खालि आं बेखौल' मोनथियो जे जोङो बेवहाय माने गोखा गोखै जायो आरो बे गोखा गोखैखौहाय मानि जोंहा मोनसे फोथायनाय लानानै जायो जे सिगांहाय जेनेबा सोरहाबा जेनेबा देहाफोरा दुरबल बा मा रग बियादि दङ'ब्ला बेफोरो गायो होननानै फोथायनाय दं आरो। फैगोन बोसोराव माने गोदान बैस बोसोरावहाय जाहाथे बेमार आजार जाया। बिनि थाखाय जायो होननानै फोथायनाय बे दं आरो। बिदिनो सोरबा सोरबा मानि आथिखालावहाय बिदिनो न'नि हाबजेननाय बेरा दरजायाव फोरावहाय रायदों बिजौ बा खात्रि बिबार बेफोरबायदि खानानै लानायमोन। सेरोथा आथिखालावहाय जोंनियाव
औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
उम बेबायदि। ओमफ्रायथ' जोंनिया जेब्लानाखि बैसाग मासनि से खाालार जायो बा बे संक्रान्ति होनो आरोखि सैथ्र' मासनि जोबथानायखौहाय। जेनेबा जागायजेननायखौ संक्रान्ति बैसागु होनो बिनि अखानायै बैसागु बहर जाहैबाय आरोखि एक थारिगाव। बे एक थारिखाव जोंनिया मा गामियावहाय इसोरनि मुङावहाय आहुथि सावनानै आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि बा मुलुगनि गासैबो सान्थि थानो हानाय बायदि। आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होयो। खुलुमो बेबायदिनो गेदेरफ्राबो उन्दैफोरखौहाय बोर सारस्रिनाय बेफोरबायदि खालामो बेनिफ्राय साहा मुरि नङाबा बिस्किटजों साहाजों बेबायदि लोंलायो आरोखि। बिनि उनावहायनो जे गावबा गाव दल दल बा हानजा हानजा जानानै रंज जेननोसै आरोखि जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफ्रा आलादा। बिहामजो फारथिया आलादा। एसे बैसो जानायफ्रा आलादा। बेफोरबायदि आरोखि।
औ।
उम नोंसिनिथिं बे माबायदि जेनेबा बैसागुनि सेथि खालारनिफ्राय माबायदि खुङो?
जोंनियाव दस सेथि खालारावहाय ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव मोसौ थुखैनाय बैसागु होनगोन जोंना मो माने
उम उम
बैसागो होननानैबो बुङो। बिदिनो सेथि खा खालारावहाय बैसाग बैसाग दाननि सेथि खालारावहाय जोंनिया माने नखरनि गासैबो दुदैस्रा लोबस्रां खालामनानै जे बो खुसि बावनाय होनो सोरबा नखरनि मानसि थैनायबा थैलांना थांबाय बिसोरनि नामाव मायबा जाग्रा लोंग्रा लोंना ओ बेदर
जा नांगौ माने जि बुस्थु थांना थानाय समाव मा जायोमोन मा जानोमोन बेफोरखौ बावो आरोना बावनायनि उनावहाय आनान गसाइनावहाय आरज जाहाथे बोसोर गोदाननि बोसोर गोदानाव मोजाङै मोजाङै थाङो बेनि उनावहाय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमगोन बेबायदि माने मान होलायलायनाय दं आरो बेनि उनावहाय मा उनावहाय सौराइ जालाय लायगोन बा दै गायखेर जालाय लायगोन बेनि न' बेनि न' जायफोरा जौ लोंगोन बिसोरो माने लोंगोन जायफ्रा सा लोंग्रा बा जौफोर लोङा बेफोरखौ दै दै सिरा ओ बा सौराइ जागोन बेबायदि आरोना बेनि उनावहाय माने बैसागो दिनावथ' माने एसेबां हजानाय बेबायदि माने ओंखार आरोना बिदि मोसानो दा बैसाग दाननि नैथि खालारनिफ्राय मानेगामिनि गासैबो माने गावबा गाव गावबा गाव हानजा हानजा लानानै ओ ओंखारो आरो मागे माने गामियावनो मागियो सिगां समावहाय जों आं नुबोनायाव माने गामिनि अनगायैबो गामियाव माने हानजा हानजा मोसानायनि अनगायैबो गुबुन जायगायाव माने खाम, सिफुं सेर्जा जथा लानानै माने मा गेलेनाय नुनो मोनोमोन आरो आथिखालाव माने फोरखौ माने बेफोरबायदि थांलायलायनाय गैला आरो।
उम
होमब्ला नोंथां जोंना रालाय ओ सावरायनांगौ आयदायाबो एसेनोसै बेयावनो जोब्बाय फैबाय थानाय समफ्राव ओ आरोबाव मोनथिबावगोन होननानै आसा थाबाय गोजोन्थों।
औ उम दे दे।
उम हेलौ